हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथाङ खोनादों।
नोंथांनाव दायो ओ। फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे ओ टपिक एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन
औ औ औ हागोन दे हागोन दे हागोन दे नोंथां।
जागोन नोंथां बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे आयदानि नि सायाव सावरायनो सानदों माने जेरै ओ दावबायनाय।
औ।
माने दावबायनायनि सायाव जों माबोरै दावबायो दावबाय। दावबायोब्ला जों मा प्रफिट मोनो बिनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादों आरो नोंथां। दावबायनाय होनोब्ला माने नोंथां आंबो सासे दावबायारि ओरैबायदियानो आरो नोंथां माने औ। गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा एबा गुबुन हादोरफोराव थाङाब्लाबो जोंनि बि टि सि एबा आसामनिनो साखाथि फाखाथि थानाय मोजां मोजां। मोननैसो जायगाफोराव ओ दावबायनाय जादों आरो नोंथां। जेरै- औ जेरै बुंनो थाङोब्ला सानसेखालि बै जायखौ बुङो दहला दहला सदिया ना।
औ औ औ।
जोंनि आसामनि सबसे गोलावसिन ब्रिज नै दालां नै बैफोरबायदियाव थांनानै माने ओरैबायदि मोजां मोनबोदों आरो नोंथां जेरै लावखार ओंखाम जानाय थाखाय बिनि दालांनि गाहायाव ओरैबायदि मोजां माने नोंथां जाय। जाय जायगायाव थाङोब्ला माने फैफिनो बादलायलायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बेजों लोगोसे ओ दाबसे जायगायाव थांबावदोंमोन। माने जायखौ बुङो दिपपय ना एसियानि। सबसे गोजामसिन रिफाइनारि थाव थाव- थाव सोदांसालि जायखौ नाइनटिन जिर' वानावहाय
औ।
गायसननाय जादोंमोन आरो नोंथां माने बे बै सिङावहाय थांनानै माने ओरैबायदि मोजां मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ एबा नुफेरि बुस्थुफोरखौ नुबोदों माने माबोरै ओ पेट्रलखौ माबोरै दिहुनो दिजेलखौ माबोरै दिहुनो केरासिनखौ माबोरै दिहुनो माने बेफोर बुस्थुखौ नुबोनानै माने मोजां मोनदों आरो नोंथां। माने नुफेरै बुस्थुफोरखौ नुबोनानै ओमबाय लोगोसे बेयाव। ट्रिस्टिं माने दंबावो ओ माखासे साजायनानै दोननाय माखासे गोजाम जारिमिनफोर जायखौ बुङो ओ सेकेण्ड वाल्ड वार्ड नि माखासे सावगारिफोरखौ नुबोनानै जाय जाय जायगायाव जादों ओ बम ब्लास जानाय माने बैफोरनि माखासे पिकचारफोर माने बेफोरखौ नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे माखासे ओ बाथ्राफोरबो एबा सोलोंनो मोनबोदोंबो होननानै लाजागोन नोंथां माने जोंनि दायो जोंनि लवार आसामाव माबायदि थायो जायो लोगोसे आफार आसामाव माबोरै थायो माबोरै गानो माबायदि रायज्लायो नै बेफोरनि फार रागथिखौबो माने दावबायनायनि गेजेरजों ओ मोननो हायो नामा नोंथां नैबेखौ साननानै लानो हायो आरो नों थां ओ नोंथां माने दावबायनाय होनोब्ला माने सोलोंथाइ बिफांखौबो एड खालामनो हायो नामा नोंथां ना औ नोंथां जेरै - जों हायोब्ला ओ जाय जोंनि लाइक जोंनि साखाथियावनो थानाय जायखौ बुङो मानास नेसनेल हाग्रामा ना ओम औ बेफोरबायदियाव जों दावबायहैयोब्ला माने लोगो मोनफेरि ओ मानसिफोरखौ लोगो मोनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय फैनाय बैफोर जायगाफोराव थाङोब्ला माने ओरैबायदि नुफेरि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो जेरै ओ गान दानो हाग्रानि मै हाग्रानि मोसौ अमा दावराय जायखौ गां फुवारब्ला ओरैबायदि सिनारि नुयो। बैफोरखौ माने नुनो नुनो हायो आरो नोंथां आरो बेस नोंगौ बेजों लोगोसे गुबुन जायगानि मानसिफोरा फैयोब्ला जेरै- सम बि बिनि समायनाखौ ओ सावगारि सेबखांनानै हयथ' मोनसे आर्टिकोल लिरनानै एबा जार्नोल फोराव पाब्लिस खालामोब्ला माने बेफोर जायगा जोंनि बि टि सि ओनसोलनि जायगा एबा मानास हाग्रामा नै बैफोरखौ बबेबा लिथ-लिरथुमनानै दोननानै बबेबा लाइब्रेरियाव नोङाब्ला बबेबा निउस पेपारनि दारै जारनोलफोरनि दारै फोसावोब्ला माने जोंनि इयुन फिउचारा बैफोरखौ माने फेरिनि उनाव फेरि सोलोंलांनो हागोन नामा नैबैफोरो मोनसे दावबायनायनि बेनिफिट होननानै साननानै लानो हायो नामा नोंथां ना?
नंगौ नंगौ नंगौ।
बेफोरनो आरो नोंथां माने खाथियाव बेरायै आंनि दावबायनायनि माखासे एक्सपिरियेन्सा आरो नों थां नोंथाङाबो ओ बेबायदि बहाबा फोर एसे दावबायबाय दावबायफेरबाय नामा आरो दावबायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों? सोलोंनो मोनबोदों नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ औ ओ नोंथांनो आङो आंनि माखासे दावबायनानै एक्सपिरियेन्स मोननाय माखासे गियानफोरखौ आङो नोंथांनो फोरमायनो आङो नाजागोन गिबियावनो आं गिबियावनो आङो दावबायजेनदोंमोन आङो दिल्ली फारसे दावबायदोंमोन बे दावबायनाया आंनि फार्स्ट दाव बायनाय होननानै आङो गनायनानै लानाय जायो आरो। दा जोंनि दिल्ली होनोब्ला जोङो जोंनि भारतनि मोनसे गाहाय मावखुलिबो होननानै जोङो साननानै थानाय जायगाया। दा बेयावहाय दिल्लीयाव थाङोबा ब्ला गोबांहाय बेबायदि गोजामि माखासे जारिमिनारि जोङो सोलोंनो हायो जेरैहाय बिजाबफ्राव जोङो नुनो मोनो जे साह जाहोन आरो माखासे बे गायथि बेबायदि माखासे जारिमिनखौहाय जोङो फरायनानै मोननो थाङो आरो। दा दिल्लीयावहाय ओरैबायदि गोजाम गोजाम बेबायदि जोंनि माखासे नेेरसोनफोर नुनो मोनो जेरै गोदो रेड पर्टखौहाय जोङो मिथिनो मोनो जाय गोदो मुस्लिमफ्रा लुलांनानै गालांनाय दा बिनि जारिमिनखौ जोङो फरायोब्लाबो जोङो खोनासं अब्लाबो जोङो गोसोआव लाखनो हाया बा जोङो फरायबाबो फरायख'नो हाया आरो‌ दा जोङो बेखौनो साननांगौ जे एसेबां गिदिर बा एसेबां गोलाव बा एसेबां गिदिर न'खौहाय बोरै लुलांनानै गालांखो दा बेफोर खोथाफोरखौ जोङो साननानैबाबो सानख'नो हाया। बे बेफोरखौ जोङो जोङो फरायसंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे मोनसे भारतनिनो मोनसे मुंदांखा न' मुंदांखा मोनसे माबा सिनायथि मोनसे न' जाय ताजमहल
नंगौ नंगौ।
बे न'खौहाय बिथां माबाया साह जाहोना गावनि गोसो थोनाय मम्मताजनि नेरसोनहाय लुनानै गालांदों। बे नेरसोनखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो। दा गावनि मोजां मोननायनि नि थाखायहाय गोबां गिदिर न' लुनानै गालांदों जाय फुरा बुहुमावनो बेबायदि न'आव लुनो थाखाय रावबो हायाखै होननानै जोङो मिथि मिथिनो मोनो आरो दा बेबायदिनो गोबां गोजाम आरो गोजाम बिजामारि बेबायदि मेगखौ जोङो ओ मिथिनो मोनो तेजपुरावबो दङ। गोदोनि बर' अ कसारिफोर रायजो जालांनाय माखासे नेरसोनथिफोर दङ। बेफोर नेरसोनथिफोरखौ जोङो नायनानै माखासे ओ सोलोंनो हायो आरो। बेनो जे दावबायनाया सासे मानसिनि ओ माखासे ओ सेक्टार होननानै बुंनो हायो जाय जिउआवहाय माखासे मिथियै खोथाफोरखौ ओ मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे से दावबायनाया ओरैबादि जे सासे दावबायारिया गोबांहाय बेबायदि ओ मुलुगखौनो मुलुगनि माखासे जेनेरेल नलेजफोरखौ बेवहाय मिथिनो मोनो आरो सासे न'आव थानानै सासे न' सिङाव थाग्राया बियो माखासे बेबायदि खोथाफोरखौहाय मिथियाबो जानो हागौ आरो। दा बेखिनियानो आङो बेखिनियाव ओमफ्राय आङो नैबे समावहाय नैबे बैसोआवहाय आङो बेरायनो मोननानै गोबांहाय बेबायदि आ माखासे जारिमिनारि खोथाफोरखौहाय आङो ओ बुथुमनो मोनदों आरो गोबांहाय मिथिनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समफ्रावहाय गोबांहाय बेबायदि जारिमिनारि नेरसोनफोरखौहाय आङो सोलोंनो आ थाखाय आङो गोबां आसा दङ आरो माने।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ।
सोलोंथाइ बिथिं बायदि जों मोनसे सेपटार लानो हायो आरो नोंथां ना दावबायनायखौहाय। नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ औ औ औ ओरैनो लोगो नोंथाङा औ नोंथाङा सर्ट काट ओरैनो सर्ट काटयै नोंथाङा जे बबाव बबाव आरो जायगाखौल' आंनो खोन्थायोब्ला माने मोजां मोनगोन आङो नोंथांआ बबाव बबाव ओरैनो
आं इमान एसेग्राब गोजान गोजानाव ओ बेरायहैयाखैब्लाबो माने ओ दावबायनोल' थांनाय बायदि जाहैदों माने बेंगलरखौ खनसे बेंगलर जायखौ बुङो। बेखौहाय खनसे बेंगलर सिटिखौ नायनानै फैबाय। ओमफ्राय लोगोसे ओरै जोंनि साखाथियावनो थानाय भुटान गेलेफु नै बेयाव थांनानै फैबाय कलकाता खनसे थांनानै फैबाय। ओमफ्राय ओरै ओ डिमापुर जोबफैबाय डिमापुर थांबाय खनसे। ओमफाय ओरै मेघालया शिलं नै बेखिनिल' आरो नोंथां। आंनि दावबायनाया गुबुन हादोरफोराव फ्राय थांनाय जाथ'वाखै आरो नोंथां।
जागोन दे नोंथां जागोन दे ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ जागोन दे।